अ नोंथाङा दा मा खालामदों।
अ आङो दङ' दे ओरैनो जनानै दङ'।
ओंखाम जाबाय?
जायाखै दे।
अ नोंथां नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोन ना?
औ हागोन दे हागोन।
अ बिदि दे होमबा नोंथां जों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनि।
औ
उम बे आयदायानो जादों माने खोथिया फोनाय आरो गायनायनि आया बागै सावरायनाय उम दे नोंथां बिदिब्ला जागायनोसै। अ। खोथियाखौ जों माब्रै फैयो होनना बुङोब्ला फार्स्टावनो जों माने खोथियाफोरखौ माने माबा होनो माने थांनाय थांनाय बोसोरनि माइखौहाय माने दोनखायो आरो जों जखा मु बेैहाय माने नांगौ बादियै थांनाय माइलि माइलि बुङो आरो बिखौ उम बे माइदिखौहाय जोङो नांगौ बादिहैनो दोनखाबाय दोननानै उन दो खांनाय दोन्नानै बिनिफ्राय बेखौ माने दैयाव सोमो आरो बि- बिदिनो हाखरबा दंगयाव सोमना दोनो जेरै हरसे अ अ फाथोनि बस्था नङाबा बिदि प्लासटिक नि बस्था थायोना नों
औ औ फाथोनि बस्था बा बांसिन मोजांसिन जायो आरो ना औ औ जाहाथे बियो बि बिदिनो मोजाङै सिथों एबा जोंनि माइया ओ दैयाव नांनानै
सिनायनि थाखायनो जों फाथो बस्थाखौ होनाय जायो आरोना बांसिन
औ औ फाथो बस्थाखौ बांसिनानो बा हायनाय जायो बेन बिनिफाय बे दैयावहाय जों बिदिनो हरसे सानसे मालाबा साननै सो-सोरबाबा बिदि साननै सोमनानै दोनो आरो उम बिदि सान्नै सोमखांनाय नि उनावहाय माने बोखांबाय आरो
बोखांबाय बेनिफ्राय बोखांखांनायनि उनावहाय जों बिदिनो जायगा मोनसे मोजांआव हायाव आरो
औ हाजोहाय हाजाहायाव
हायाव हायावहाय बिदिनो बेखौहाय माइखौहाय माने मोजाङै फोरानस्रिनाय बादि मोजाङै बिरनानै मोजाङै दोनबाय। दोननाय नि उनावहाय माने थास बिलाइजोखोबो मानो होनोब्ला मानो खोबो होननानै बुङोब्ला माने गाजाया बेरथों बा बिदिनो माइ ओंखारथों होननानै दोननाय जायो आ
औ गाजाय बेरनो थाखाय जोङो थासबो
औ थास बिलाइ होनानाय जायो आरो औ बि बिदिनो खाननै खानसे बिदि खोबनानै दोनो आरो
जाहाथे गाजा बेरथों होननानै
अ गाजा बेरथों होननानै बेखिनि खोबनानै दोननाय जायो आरो माने- उम गाजाया मोजाङैनो बेरथों बा मोजाङैनो ओंखारथों होननानै
खाना दोननाय जायो एबा दोन अर बायदि दोननाय जायो
बिनि उनावहाय जोङो खोथिया फोनो थाखायथ जोंनो जायगा नांगौ नांगोन नङा होमबा बे जायगाखौ जोङो साफा खालामनांगोन बा बिदिनो हालजों हेवनानै आगोलनि दिनावथ जोङो नां गोलजोंसो हेवोमोन
औ
दानि दिनावथ' आरो
जोङो पार्सनेल ट्रेक्टर बाहायो ओं
बाहायो बेयावहाय जोङो माने बे दुब्लिखौहाय माने जिखिनि माइलिखौहाय जोङो फोगोन बेदिनो जखा खा हा नायनानै जोङो माने साफा खालाम गोन हाल एवहोगोन हालखौबो जोङो खननैहेवनांगोन मानो होनोब्ला बा मोजां जानाय बाददि जाहाथे जोङो गायनो गायनाय टाइम बहाय माने जोङो फुनायाव मोजां मोजाङै माने खोथियाखौ फुनानैसो गायो नालाय अ मोजां जाहाथे मोजां जाथों होननानै जोङो माने खननैहाय
खननै हालेवनाय जायो आरो
बुंनाय जायो खननै हाल एवखांनायनि उनावहाय जोङो बिदिनो बिदिनो दोनगोन बिदिनो सानसे दोनगोन सानसे दोननानै मानो होनोब्ला बे बे जेनेबा हाफोरा रोजोब जाथों बा बिदिनो समान जाथों होननानै जों माने दोननाय जायो आरो दोननानैहाय बिनि अखानायैहाय जों बिदिनो खोथियाखौ लांबाय माने बे न'आव दोननाय गाजा बेरनो थाखाय बेरहै थों होननानै खोबना दोन बे अ औ
थांबाय दुबलिसिम
बेखौ जोङो लांबाय लांनानै बिदिनो मोजाङैहाय माने मोजाङैहाय फोबाय आरो फायनिबो बिराद माबा दङ जानला मोनानला फोबा बेबो खोथियाबो मोजां जानो नागिरा
ओ जाहाथे बा ओ रोजो जासिन जाया आरोना एबा गेसेन बारा
गेसेंबो जाया आरो गुबुंबो जायाथों होननानै माने मोजां मोजाङै सानै हयै मोजां मोजाङै माने गोरों बा खोथिया फोनो गोरों बेफोरबायदि मानसिफोरा माने मोजाङै फैयो आरो
औ
बेबो फोबाय फोखांनानै आरामसे फोबाय फोखां थांनायनि उनाव जों बेखौ मास मोनसे ओ मा होनोन बेखौ
मास मोनसेनि बारा
अ से दाननि सोरबाबा से दाननि बाराबो लायो सोरबाबा से दान नांगौ फुयो सोरबाबा से दाननि बे जास्लाबाबो से दान जास्लाबाबो बे टाइमालागै जोङो दोन बाय दोन जों बिदिनो खोथियाखौहाय फुनो टाइम जायोबाथाय बिदिनो खुबाय गायनो टायेम जायोबाथाय जेरै दा दैज्लांना दा बुहुथ मानसिफोरानो बे दैज्लाङाव दा माइ गायदों बिदिनो उम खोथियाखौ खुबाय खुखांनायनि उनाव बिदिनो मोजाङै मोनबाय जाहा दे
खोथिया मोजां जानो थाखाय जोङो हासारबो बाहायो आरो ना
अ अ औ औ माने खोथियाया जाहाथे जोंनिया उम माने खायसे खोथियाफोरा जायोबो ना बिदिनो फ अरो आरो बिदिनो गोमोन गोमोनबो जायो बेफोरबायदि गोमोन गोमोन जायोबा आरो बहा बिफोरबादि माइ मोननो ना नों थांजों बेफोरबायदि गोमोन गोमोन एम्फौ अरोबा गोमोन गोमोन जायो। अब्ला जों माइ मोन मोना आरो बे बेफोर-बेफोरबायदि खोथियाखौ जों माबादि फुनानै गायनो जायो आरो। बिनिखायनो जाहाते बेफोर एम्फौ फोरा अराथों बा बेफोर बेमारफोरा जानाङाथों खोथियाफोरनियाव बिदि साननानै माने जोङो हासार सारनाय जायो आरो।
औ।
माने हासारखौबो जोङो बिदिनो खननै सोरबाबा सन खनथाम बिफो
इदि सारनाय जायो औ।
खेबसे खेबनै खेबथाम सोरबाफोरबोथ‌ बांसिनानो खेब। थाम खेबनैया सारखायो आरो।
ओं।
बेखौ सारखांनायनि उनावहाय माने खोथिया या मोजां जाबोबाय आरो सम-सम अखाबो नांगौ। अखा गैयाबाबो खोथियाया गाज्रि जालाङो।
औ खोथिया फुनो खस्थ जायो। अखा गैयाब्ला एबा दै खोथिया सालियाव।
अखा मोनखांनायनि उनाव खोथिया मोजां जायो।
जाहाथे मोजां जायो आरो ना।
औ औ औ। बेफोरबायदि आरो बेनिखाय उनाव जोङो बेखौ फुनो टाइम जाबाथाय फुबाय खोथियाखौ फुखांनायनि उनाव बिदिनो गायबाय। गायखांनायनि उनावहाय बिदिनो आरो गायखांनायनि उनावबो जोङो बिसोरनोहाय मा होनांगौ हासार दौनांगौ आरो। हासार होनांगौ जाहाथे माइआ मो मोजाङै मोजां ओंखारबोयो। माइ ओंखारनाय टाइमाव एम्फौ एनलाफोरा बिराद नस्थ खालामो ज जोंनि बे माइखौहाय।
अ बेफोर आरो बे माइखौ जों मोननोबो नागिरा मानो होनोबा एम्फौफोरानो आधा जाखायो। बा बिदिनो माइ खिलिबोनाय टाइमावहाय समावहाय जोंनि बे माइखौहाय गरेयावनो जुदि अरसोनानै होयोब्ला बोरै माइआ ओंखारग होनो बेफोरबायदि जायो आरो बे जों बर'फोराथ बांसिनानो अ जों जों बरफ्राथ बांसिनानो दासान्दि माइ दा दैज्लां बोथोर नालाय जों माइ गायो आरो।
औ
दैज्लां बोथोराव जों बांसिनानै माइ गायो।
ओ बांसिनानो जोङो दैज्लाङाव गायो आरो आरो एबा ओ बे जायगायाव खननै
अ अ औ नोंथां उम गुबुन जायगायावसो जों बोसोराव खेबनै माइ गायो खेबनै खेबनै गा माइ गायो आरो। बिदिनो गायलाय आरो फुलाय जेनेबा गायलाय आरो फुलाय आरो हाखांनायनि उनाव आरो खोथियाखौहाय आरो फोफिनबाय बेफोरबायदि आरो।
औ जाहाथे जोंनि माइया मोजां जाथों होननानै जोंनिया बांसिन हासार होनाय जायो आरोना।
हासार होनाय जायो आरो। जेरै जोङो औ आबादखौ मावोबाथ जों जोथोन लाखानांगोनानो
अ आबादखौ लानांगोनथ आरो
अ होमबासो जों मोजां मोनगोन मोजां फिथाइ मोनफिनगोन‌। हो बिदिनो माइ मोनगो गोन आरो बे माइनिफ्रायसो जों माइरं मोना होमबा नों
ओं मोनो ओं नंगौ दे। मोनो
बिनिखायनो गुबुन जागाफोराव माबादि गायनाय जायो बा माबादि खोथियाफोरखौ फोयो मा टाइमाव फोयो बेखौ मिथिया आरो। जों प्राय बांसिनानो जोंङो माबा माबायाव फोनाय जायो आरो जेठ मास खोथियाखौ फोनाय जायो आरो बांसिनानो बांसिनानो जोङो खोथियाखौ फोनाय जायो।
ओं।
गुबुन गुब उन उम जायगायाव मा मासाव फैयो जों मिनथिया खिन्थु जों बर'फोरा बांसिन जेठ मासाव फैयो आरो।
औ। जोंनिसा। ओ बिदि बांसिनानो। बिदियाव फोलाय जायो आरोना। अ सार जाहाथे जोंनि ओ खोथियाखौ फुनायाव बिराद मोजां जायो आरो ना। ओ जिथिया जोंना हासारखौ होयो।
औ औ।
औ आरो माय गायनायाव‌। गै जाहाथे। जोंनि बे खोथियाया गथ'फोर थानायनि थाखायबो मोजां जानायनि थाखायबो जिगाजों गायो मोना मोजां जायो आरो। ना।
औ औ अ उम नोंथां समाबो जाबाय दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ दे औ दे होमबा‌
दे नोंथां
औ